अ खोनादोंना नोंथां? औ। अब्ला नोंथाङा कल हरनायनि जाहोना मामोन?
बिथांजों एसे माने जोंनि बर'फोरनि फोरबो बे फोरबोनि सायावनो एसे सावरायलायनो सानदोमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
बिदिनो जोङो ओ फोरबो जेरै ओंखाम ओंखाम गोरलै आरो मागो बे मोननै फोरबोनि सायाव सावरायनोसै न नोंथां।
औ नंगौ।
दे होनबा नोंथाङा एसे ओ मोनसे फोरबो बे मोननैनि गेजेराव मोनसे फोरबोनि सोमोन्दै ओ फोरमाय फोरमायग्रोनानै होदो।
औ फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जों बर'फोरा। ओ मोनबा फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै फालियो आरो गोदोनिफ्रायनो जों फालिबोबाय थादों आरो दासिमबो जों फालिबाय थानायखौ जों नुयो। जुदि नोंथाङा जेरै ओंखाम गोरलै जानाय आघोन फोरबोखौ बुंदों नङा होमबा नों औ आगोन। फोरबोआ जाबाय बर'नि ब्रैथि फोरबो जेरै बर'आ बैसागो। आमथिसुवा फोरबो काति फोरबो आरो ओ बे ओंखाम गोरलै जानाय बे आघोन फोरबो। लोगोसे आरो मागो फोरबो बिनिनो जों दिनै सावरायनायनि गुबै आयदायानो जाबाय जो जोङा उम ओंखाम गोरलै जानाय। आघोन फोरबो नङा होमबा आघोन फोरबोखौ। खौ जोङो बेखौ जोङो आ। गु थारिख अक्ट'आव फालिनाय जायो बे आघोन दाननि गु अक्ट'आव बेखौ फालिनाय जायो। जोङो। बेखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो होमबोला जोङो बेखौ जों खस्थ' खालामनानै मोन नाय जेरै फसल आबाद जेरै जों माइ आबादखौनो जों गाहाय। जाग्रा आदार हिसाबै जोङो गायो बर'फ्रा नङा होमबा। ओंखामानो जोंनि। गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जोङो माइ आबाद मावो बर'फ्रा। थिग बिदिनो जोङो जोंनि माइ मावनाय आबाद मावनायफोरा फसला मोजां जाबाय। बा नोंनि गसाइनि अननायाव। जेनेबा मोजाङैनो मोजां जों फसल मोनबाय होननानै जोङो। गसाय गसाइखौनो सिगाङाव जों बाउग्रोयो बिनि उनावसो जों मानसि हारिया। जायो आरो बिदिनो जोङो। गिबियाव गसायनो बावग्रोनानै जोङो फुजा खालामो जोङो आघोन दाननि। गु थारिखाव जोङो। गावबाागाव धोरोमसालि एबा बाथौ थानसालियाव फुजा खालामनानै जोङो। आइ माइनावनो बाउग्रोयो आरो बिनि उनावहाय। जोङो ओ आइ माइनावनो बाउग्रोखांनायनि उनाव जोङो।
अ नेक्स दिनानिफ्रायनो जोङो ओंखाम गोरलैखौ जों जानो हायो आरो। मानोना ओ गसाइखौ बाउग्रोनायनि उनावसो जोङो ओंखाम गोरलैखौ। खौ जों जायो बेयो जोंनि फोथायनाय मानोना गसाइखौ बावउग्रोआलाखिनो जोङो जायोब्ला जोंहा। आ माने फोथायनाय दं आरो जेनेबा जोंहा मायबा मोनसे खहा जागोन होननानै। बेखायनो आइ माइनावनो बावग्रोनायनि उनावसो जों मानसि हारिया जायो आरो। आघोन फुजायाव जोङो न'खर न'खर गोदोथ' जोङो मेहेर। दुङोमोन न'खर न'खर। खरजों ओंखाम गोरलै जाहोयोमोन आथिखालाव समजों खार फानो थाखाय गोबां मानसियानो सम गैला बिदि न'खर न'खर बिदि आ फुजा मेला खामथिंबाय थानायनि आजिखालि सम गैया बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बेवहाय खोनसेयावनो गामियाव ज' सावरायनानै गामियावनो खोनसे लागैनो आघोन फुजाखौ जोङो जाहोनायखौ जों नुयो आरो मानो खोनसेयैनो जोङो अनलाजों निरामिस जागोन सोरबा सोरबा बबेबा गामियाव बेद दर जागोन नाथाय जोंनि साइदावहाय निरामिसखौ बांसिन जानाय जायो बेदिनखालि जोङो मुलानि अनला ओंखाम गोरलै सबाइ बिदिनो नख खरनिफ्राय गावबा गाव न'खरनिफ्राय बिदिनो माइरं खांनानै लांगोन सेरथाम सेरब्रै बिदिनो जाय बेस सां लांनो हायो आरो लांनानै जोङो ओं खाम गोरलैखौ जोङो रायजोयैनो खोनसेयैनो ज' जायो आरो बेनो जोंनि थाखाय जोङो ओ सुबिदा जाबाय मानोना जोङो ज' ज' जाजाय खोनसे लागैनो जों लोगो मोन लायबाय। गुबुन फोरावथ' जों न'खर न'खर हाबथिं नानै जोङो बिदि सावरि बादालि जााबथिं बाय थानो सम गैला नङा होमबा? गासिबो गावबा गाव बेस्थ' जाजोबबाय बेफोरनि थाख खाय जोङो ओ खोनसे लागैनो ज' थांनानै जोङो सावराय ज' जानायानो जोङो आघोन फुजाखौ माबाखौ आघोन फुजा खौ जोङो फालियो आरो। अब्ला नोंथां मोननि थिंहाय माबोरै फालियो अननानै फोरमायना होनो हागोन ना?
अ ओ जोंनिथिं ओ बिबो बिदिनो नोंथां ओ जेरै जों बर'फोरा बा आबाद गा हाय हारि एबा जोङो आबाद मावनानैनो बा आबादनि सायावनो जोङो बांसिन सोनारो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो बे ओ ओंखाम गोरलै फोरबोखौ ओ जेब्ला माइआ मोनो हानो जायो अब्लानिया बै समाव जोङो आघोन दानाव बेखौ ओ गु दान बा गुसाननि उनाव जोङो खुङो थिग बेबायदिनो एखे जोङो खुङो। ओमफ्राय बै सानाव जोङो बै ओ बै समहालागै माने बांद्राय माइफोरा मोना बा हानो जाहैया ब्लाबो जोङो जायबा जाय माइआ एसे मोनग्रोदो बेखौ जोङो हाना लाबो ग्रोनानै ओ बेखौ नानानै जोङो मा सौ ओ माइरं माइखौ सौनानै जोङो माइरं दिहुन ग्रोनानै लायो ओ बै फोरबोखौ फालिनो थाखाय बा बै फोरबो आव जोंङो ओंखाम गोरलैखौ जानो थाखाय जोंङो लाबोग्रोनानै बेबायदि खालामनानै लायो। आ बेनि थि बिबाय दिनो जोङो ओ फुजा बा इसोरनाव जोङो बेखौ बाउवो बावनायनि उनाव जोङो जों बेबायदिनो ओ बायदि सिना ओंखाम गोरलैजों संनानै जोङो ओ सबाइ ओंख्रि बा आ अनला ओंख्रि नोंथाङा बुंनाय बायदि बेबायदिनो जोंनि यावबो ओ संनानै ओ जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंनि याव माने बिदिबो नुयो मानोना जों ओ बर'फोरा माने मोनफ्रोम माने जि जिउ गोनां बा जिउ गैयै मोनफ्रोम जाय मुवा फोरखौ जोङो बाहायो माने बे मुवा फोरखो जोङो माने ओ सिबियो फालियो आरो माने बि बे मुवा फोरनि आ माने सो मुवा फोरनिबो माने सोरजिगिरि दं होननानै जोङो फोथायो थिग ओ बि हिसाबैनो जोङो बै ओंखाम गोरलैनि सानाव जोङो ओ खदाल ओ नांगोल, जुंगाल माने गासै मै बेफोर गासै खौबो जोङो बावो आरो। बावनानै जोङो ओ बेयाव ओ ओंखाम बा बेदर बिदि होफानानै बावनानै जोङो ओ बै माबा फोरखौ खदाल फोरखौ जोङो देलाबायो आरो थ' था बिदिनो देनानै बायदिसिना होननानै जोङो इसोरखौ सिबियो गाबज्रियो आरो। थिग बेबायदि बेबायदि खालामनायनि नेमा जोंनियाव दङ नोंथां।
औ थारैनो नोंथां बुंनाया नंगौ ओ जोंनि ओनसो लावहाय बिदिनो ओ नोंथाङा जेरैबायसा बुंदों आरो नोंथांनियाव मोनसे खोथा ओ बै मागो खौहाय नोंसोरनि साइड आवहाय बोरैहाय फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नोंगौ नोंथां औ। जोङो ओ मागो होनोब्ला बेबो मागोआबो जों बर'फोरा माने बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोनाय मोनसे फोर्बो बे फोर्बोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां फोर्बो जोङो जेब्ला ओ दुब्लि फोथाराव माइ गायनाया आबादखौ जोङो गायनाय आबादखौ जोङो जों ओ बोखांजोबनानै ओ न'सिम माने फसलखौ लाबोजोबनो हायो लाबोखांनायनि उनाव जोङो ओ बै आबादखौ जोङो पुस दाननि जोङो पुस दान ना नोंथां औ। पुस दान दानाव दाननि जोबथा सानाव जोङो बे खौ गिबियै फालियो माने जोङो ओ बे मागो फालिनायाव जोङो मोनसे ओ बेलागर न' लुनाय बे खान्थि दङ बे बेलागर न'खौ जोङो लुनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जों जोङो फुजानि जोबथा सानखालि जोङो बै बेलागुर हुनायाव जोङो आ बायदिसिना ओ ओंखाम बेदर ना जौ बायदिसिनाफोरखौ जानानै रंजायो आरो नोंथां बे बै सानाव जयैनो बयबो। रंजानानै जोङो बिनि अखानायै जों मागो दाननि से थारिखआव बै बेलागर न'खौ फुङावनोे अखानाय सिनिसि एकदम फुं सोलांस्लाब मोनै जोङो बेखौ ओ दुगैस्रां लोबस्रां जानानै आलारि बाथि सावनानै जोङो बे बेलागुर न'खौ सावनानै होयो बिदिनो सावनानै फोजोबो। उनाव साव बे सावनायनि आरो मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे ओ बेलागर सावखान्दा ओ बन जिखि जाया जोङो औवा जा दंफां जा बिनि साव खामखोन्दा ओ जोङो बन थुख्राखौ न'आव लानानै फैयो बेखौ। बेखौ लाबोनानै जुदि जोंनि बारि बागानाव थानाय ओ बिफांफोराव जोङो जुदि बेखौ बेजों खनसे खनसे बुनानै होयो ओ ओमफाय आरो माना जोङो खायसे समाव जोङो बे जाय बिफाङा माने बांद्राय फिथाइ थाया बै फिफाङाव जोङो बेखौ बे गन खान्दाखौ खानानै दोनो। बे बेखौ दोननायनि फोथायनायनि जाहोना जाबाय जोङो माने बेखौ होयोब्ला गोबां ओ बिफांफोरा फिथाइ थायग्रा बिफांफोरा फिथाइ थायो होननानै फोथायो आरो नोंथा बेबायदि खालामो अ ओमफाय बेनि उनाव जोङो बे बे सानखालिनो ओ जोङो गय बिफां खान्थाल खान्थाल बिफां बा नालेंखल बिफां माने गासै फिथाइ थायग्रा बिफाङावनो ओ जोङो जिगाबखौ दुरुं खालामनानै बेयाव खानानै होयो आरो। ओ बिफांफोराव
नंगौ।
ओमफ्राय बेनि उनाव आरो जोङो माबाखौबो ओ न'फोरखौ माने आवा खुनदुजों सोंदिंजोबो आरो। गंफ्रोम न'खौबो आवा खुन्दुंजों सोंनानै होयो। ओ बेबायदिनो जोङो मागो फोरबोखौ फालियो नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि फालियो नोंथां?
नोंथां जोंनिथिंबो आथिखालाव बिदिनो फालियो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोंबो ओ बेलागुरखौ सावो बिदिनो ए बेलागुर सावखांनायनि उनाव जोङो ओ जयै जोङो जा खाना जालायो बिदिनो लोगोसे जे आरो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बिदिनो फिथा जानाया जोंनिया जायो माग गोआ जोंनिया फिथा जानायजों एसे सोमोन्दो दङ नङा होमबा? जोंनि गायनाय फुनाया सोब जोबस्रां जोबनायनि उनाव जोंहा माय मायरंफोरा एभेलेबेल जायो बेनिखायनो जों बै मागो फोरबोआव बांसिन फिथा जायो आरो जोंनि साइदआवहाय। औ।
अ नोंथां होमबा जोङो बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोनथों दे।